खोनादोंना?
औ नोंथां। दा नोंथाङा फ्रि दङब्ला आङो मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ हागोन नोंथां रायलायनो।
औ दा बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर'नि दानाय लु लुनाय बा गाननाय जोमनाय बेफोरनि सायावहाय जागोन आरो नोंथां।
औ।
औ दा बे ओ जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना, गाम सा बेफोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलजों माबोरै दासिमाव गा गानगासिनो दङ बा दानाय लुनायखौ नुनो मोनो नोंथांआ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ जोङो
दानाय लुनाय होनोब्ला जोङो बर' बर' होननांगोन आरो जों बर'फोरा बा जोंनि ओ आइजोफोरा माने बैफोर गाव ओ गावनि गाननाय जोमनायखौ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनो ओ दाना नै बा बानायनानै लाबोदों। ओ खुन्दुंखौबो गावनो बानायदों। बा गाबफोरखौबो गावनो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना मुवाफोरनिफाय गाबफोरखौबो जोङो बानायनानै ए बायदिसिना रंगिना संगिना जिफोर दानानै गानबो दों। ओ थिग बेबायदिनो जोङो ओ दखना। ओ गुबैयै आइजोफोरा दखना दायो। बिसोरो गाव गावसोर गाननो थाखाय। ओ बेनि अनगायैबो जोङो जोमग्रा जि फोर दानायखौ नुनो मोनो। ओ बिनि अनगायैबो आर'नाइ, जोङो जायखौ जोङो नुब्लानो जोङो बर'फोरनि ओ बर'नि बा बर' होननानै जोङो सिनाय जायो। बे आर'नाइखौ बेसोर आइजोफोरानो दायो। बेनि अनगायैबो ओ हौवाफोरनो थाखायबो जोङो ओ आइजो फ्रा गामसाखौ दानानै होयो गाननो थाखाय बेबायदिनो। ओं। बेबादिनो जोङो ओ गोदोनिखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जों गोदोआवहाय बि ओ दख'ना बा जोमग्रा जि बेफोरखौ दानो थाखाय
औ
ओ लाथा एम्फौ बा इन्दि ओ बेखौ फिसियोमोन बेखौ ओ बे लाथा एम्फौ फिसिनानै जेब्ला बे लाथा एम्फौआ ओ फिथोब थोबनो जाहो जागोन बा फिथोब थोबगोन बे फिथोबखौनो जोंङो दिहुननानै जोंङो खुन्दुं बा थावख्रिजों खुन्दुं सानानै ओ बेबायदिनो ओ जिफोरखौ बोयो ओ लाथा एम्फौनि फिथोबजों दानायखौ जोंङो नुनो मोनदों बा मिथि
औ नोंथां नंगौ
बैफोर बैफोराव बै खुन्दुंङाव जोंङो गाब होनो थाखाय बिफांनि बिलाइ बा बिगुर एबा जोंङो बिबार बैफोरनिफ्रायनो गाब
स
ओ बानायनानै बे खुन्दुंङाव आलदा आलदा माने गाब होनानै बिदिनो ओ जिफोर दानायखौ जोंङो नुनो मोनदों बा मिथिनो मोनो।
औ नोंथां
बेबायदिनो जोंङो जि दानो थाखाय से आगजुफोर नांगौ जेरै जेन्थोर ओ मुस्रा ओ बिनि उनाव सो हि साल गान्दै ओ मा-माखु गनसा गनसि ओ ओमफ्राय आबै दानदि ओमफ्राय बालेब बेफोरबायदिनो आरोबाव दंबावो गोबां बे बेफोर माने बेफोर आगजुफोरखौ नांगौ जोंनो जि दानो थाखाय।
औ नोंथां‌ नंगौ
बेबायदिनो जोंङो जिफोरखौ दानानै गाननबोदों आरो जोंनि ओ
फोरा बा बर' आइजोफोरा बेफोरखौ दानानै ला-लाबोदों ओ नोंथांङाबो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन दा जोंंङो बुंनो थांङोब्ला जोंनि जि दानाय जे बर'नि दख'ना बा गामसा आर'नाइ गोदोनि समाव जोंनि आबै आबौमोना बांसिनै गावनि आखाइजोंनो दानानै गाननायखौ जोंङो बांसिन नुनो मोनोमोन आरो। नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा दानि बोथोरावहाय जोंङो नुनो मोनो जे बाजाराव ओंखारनाय बा मिसिनजों बानायनाय दख'ना बा गामसा बा आर'नाइ बेखौ जोंङो बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो दानि जुगावहाय औ दा गोदोनि दिनावथ' गोबां रोखोमनि जोंनि आबै आबौमोना गाब होनानै बा बिफां लाइफांनि महरखौ लानानै बेयाव आगरफोरबो एरनाय जायोमोन मोन जोंना जेरैहाय दंङ खांख्रिखला आगर बा जोंना आरो रै दाउथु गद' बा फारौ मेग गन बा जोंना नाब्ले आ आगर बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ बिसोरो रेबखांहोयोमोन आरो गोमो गो गोथां गाबनि बेफोरबायदिजों समायनाहै गावसिनि आखाइजोंनो बिसोरो बानायनानै बा दानानै गाननायखौ नुनो मोनोमोन आरोबाव मोनसे बाथ्राया बावनो जाबाय जे दानि मानसिफोर रा बे दखना बा गामसा बेफोरबायदिखौ बांद्राय गाननायखौ जोङो नु नुनो मोनला नोंथां औ गोदोनि दिनावथ' जोंनि आबै आबौमोना हाबा हुखा बा मिथिं दा दावथिं बेफोराव जोङो बांसिनानो दखना आरो गामसा बेफोरखौ गान फनानै थानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय दानि बोथोरावहाय दानि देरफुनाय सेंग्रा सिख्ला बिसोरो बांसिनानो गुबुन ओ हारिनि लंपेन्ट बा माबा मोनसे सुट दा बेफोरखौ जोङो गान्नायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ नोंथां दा बे जि आखाइजों दानायफोरखौहाय दासिमावबो नोंथांमोननि ओनसोलजोंनो नो मोनबावो ना मोनबावलिया नोंथां
औ ओ बे ओ जि दानायखौ जोङो नुनो मोनो खायफा खायफायाव नाथाय जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदोआव जेरै इन्दि फिथिबफोरनिफ्राय जों ओ खुन्दुं लुनानै जोङो जि दायोमोन नाथाय बे खान्थिया जोंनाव दायोथ जों बेखौ नुनो मोनलयाखैनो होननानै बुंनांगोन मानोना ओ जोङो ओ दानायखौ नुयो बा दायो बै हाथाय बाजारफोराव मोननाय खुन्दुं बेफोरबायदिखौ लाबोनानै ओ सानसोंनानै जोङो दखना बा आरनाइ ओ गामसा बेफोरबायदिखौ जोङो दाबो दानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओनसोलफोराव बा गामिफोरावहाय बेबायदिनो जोङो बेखौ दानानै गाव ओ गाननायजों बा नआव बाहायनायजों लोगोसे बेखौ ओ गोबां गोबां दानानै हाथाय बाजारावबो जोङो फाननानै रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो
नंगौ नोंथां नंगौ थिग बेबायदिनो जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना जे आखाइजों दायोमोन बे गोदोनि दखना आरो जे हाथाय बाजारफोराव दा ओंखारो बेजोंथ रुजुनो हाया नङा होनबा नोंथां
थारैनो नांगौ
दानि ओंखारनाय बे बाजारफ्राव ओंखारनायफ्राथ जेरै पलेस्टारफोर बा मोनसे ज रिमोनला जिफोर बेफोरबायदि जायो बेफोरखौ गानोब्ला जे जोङो गरम बा जोनाय बेफोरबायदि रोखोमनि मोनदांथि मोननाय जायो आरो आरो गोदोनि जे दखना जोंनि आखायजों दानाय बेफोरखौ गानोब्लाथ जोङो गोजोनो गुसु बेफोर बेफोरबायदि आरो खेबसे गानबाथाय बियो गुनो रोङै बेफोरबायदि महरनि जोङो मोननो हायो आरो नोंथां
औे
औ नोंथां दा बे औ नोंथां
औ औ नोंथां बे जेनाखि बुंदों इन्दिनि ओ जिफोर दायोमोन होननानै नोंथाङा बे इन्दिनि खुन्दुंखौ बा जिखौ माबोरै दिहुनोमोन नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां आं मिथिनाय बायदिखौ आं फोरमायनो ओ बै ओ इन्दि फिथोबनिफ्राय जोङो ओ खुन्दुं दिहुननो थाखाय जोङो बै फिथोबखौ गिबियावनो जोङो दै गुदुंङाव जोङो रुनानै लाग्रोनांगौ।
औ नोंथां।
रुनानै लानायनि उनाव जोङो एसे ओ बिदिनो रुनानै उनावहाय जोङो अ' बेखौ फोराननांगौ नाङा ओमफ्राय दा एसे बावबाय।
औ औ नोंथां फोराननांगौ होननाय खोनायो आरो औ।
औ औ फोराननानै ओ बेखौ उनावहाय जोङो थावफख्रिजों माने ओ जेन्थेरफोरजों जोङो बेखौ सानाय नुवामोन मानोना जेन्थेरजों ओ सानो माने बियो खस्थ' नालाय
औ।
खुन्दुं माने ग'था ग'था नंखाया जेनेबा स्र' स्र' नंखाया बेनि थाखाय बेखौ लासै -लासैसो सानांगौ जायो बेनिनो माने थावख्रिजों ओ थुननानै उनावहाय बेखौ ओ मायदि होनानै जोङो दख' माबा दख'ना बा
औ।
ओ जि बिदिनो जोमग्रा जिखौ दा -दायोमोन आरो।
औ नोंथां।
नोंथाङा ओ बेजों जे ओ आर'नाइ बे आर'नाइखौ ओ मा माबोरै दायो ओमफ्राय बैफोराव आर'नायइाव जोङो मा मा ओ आगर बाहायो? बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ।
दा जोंना आर'नाइ बानायनो थाखायथ' गिबियावनो जोंना नांगौ खुन्दुं। नोङो अबे गाबनि खुन्दुंखौ बानायो बे गाबनि खुन्दुंखौ नोङो लाबोग्रोनांगोन। गिबियावनो आरो बिनि उनावहाय जोङो बे मबिनफोराव सानानै बा बिनि जेथोफोरखौहाय ओ खारहोनानै बेखौ जोङो मोनसे अभिनफोराव साग्रोनानै लानांगौ गोनांथि जायो। बेनि उनावहाय जोङो सोंनायनि रेडि खालामो आरो। दा बे सोंनाया जाहैबाय जोंना नोङो गांफे सोंगोन बा बेसे गोलाव नांगौ बिनि सायावहाय लानानै सोंनाय जायो आरो। नोंथां ओ बेखौहाय नायनानै जोङो ज'खा सुनानैहाय बैयाव मोनसे लावथि बा बेयाव मोनसे लावथि बेफोरबायदि गायनानै ओरै थांलाय -फैलाय बेफोर गावनि आथिंजोंनो जोङो बे खुन्दुंखौ बोग्दिंनानै सोंनाय बा जोङो नुनो नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बेखौ सोंखांनायनि उनाव जोङो बेफोरावहाय नो खननांगौनिबो गोनांथि आरो जोंना रासोआवबो खायनांगौनिबो गोनांथि जायो। बिनि उनावहाय दङ जोंना बेयावहाय जे बांसिनै ओ बाहायजानाय आगर होननानै बुङोब्लाथ' जोङो फाहार आगर बेखौनो बुंनांगोन नङा होनबा नोंथां औ दा बे फाहार आगरनि बेयावहाय ओ रेबगां होनानै आगरखौ सुखां नानैहाय जोङो आर'नाइफोरखौ दानाय बा दिहुननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
औ नोंथां
अ' दे अ' होमबा नोंथां
औ नोंथां
खौ बेखिनियावनो फोजोबथनोसै।
औ नोंथां जागोन औ बिदिब्ला गोजोनथों।
औ